खोनादों ना औ। आ औ नोंथां। ओ खोनादोंना औ नोंथां, ओ नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो। जाहैबाय जे नोंथांजों आङो फंनैसो आयदा बा मोनसे आयदानि सायाव सावराय नागदोंमोन सावरायजागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां औ दे।
औ ओ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जे जोंना औवा। औवायाबो मोनसे आबादनि गेजेरावनो गोलैयो नङा होमबा। दा औवा खौ जोङो बायदिसिना खामानि मावनायनि लोगोसे जोनोमनिफ्राय थैजासिम जों बेखौ अरायबो नांगो एबा बायदिसिना गुबुन गुबुन खामानियाव बाहाय। दा मा बि जि मारै बाहायो एबा माबारै मा मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? औ।
ओ औवायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि एबा बर'फोरनिल' नङा ओ सुबुं माहारिनिनो मोनसे बाहाय जाफ्लेबाय मोनसे मुवा, आरो जोंनि जिउ खुंनायाव जिउ सोलिनायाव संसार जानायाव बेयो जोबोरैनो गोनांथार। आयदा हिसाबै ओ सोलिबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। थिग बेबादिनो जोंहा औवाखौ जोंनि जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोङो बाहायनाय जायो नोंथां। ओ जेरैहाय जोङो जोनोम जाजेननाय सासे गथ' एबा सुबुङा जोनोम जाजेननाय समावहाय
नि उथुमाय हानो थाखाय जोङो ओ औवानि थेवोल गोबा जों गोबौ सैनानै गथ'नि उथुमनायखौ जोङो औवाजोंनो हानाय जायो। आरो थैनाय समसिमावबो जोङो ओ सासे मानसि गोथैखौहाय बानलांनो थाखाय गोथैसालिसिम बानलांनो थाखाय जोङो औवा सिबनिफ्राय औवाखौ दाननानै जोङो औवानि बाथि खालामनानै जोङो बानलांनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जों औवाखौ बाहायो आरो जों थांना थानाय समावबो बा संसार जानायनि बेलायावबो
संसारावहाय औवा बाहायनाया जोबोरैनो गोनांथार। मानो होनोब्ला जोंहा जोङो थाग्रा न' लुनो थाखायबो जों औवाखौ बाहायो। जेरै जोंहा गोदोनि दिनावहाय थाग्रा न' लुनो थाखाय जोंहा थुरिनि न'खौनो जों बां सिन लुनाय जायोमोन आरो जोंनि दोरोङारि न' होननानै बुङोब्ला जों थुरिनि न'खौनो जों बुंनांगोन। बे थुरिनि न'खौ जोंहा औवा लाइफांजोंनो जोङो बानायनाय जायो। बे औवा लाइफांखौहाय जोङो न' लुनो थाखाय जेरै खुन्थिया लु दा गायनो थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो आरो फेराय सैनो थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायो। मुदा होनो थाखायबो आरो मान्दालि होनो थाखायबो जोंहा औवाखौ बाहायनाय जायो आरो खायफा खायफाया थुरिनि न'आवहाय औवानिनो दरजा हेबनानै ओ दरजा खालामनाय जायोमोन गोदोनि दिनावहाय। नाथाय आथिखाल समाव जों बेखौ नुनो नुनो मोन बांला, थेवब्लाबो गामि ओनसोलफोराव जोङो औवानि दरखौनो जों बांसिन नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै जोंनि ओ जिउ खांफ्लेनायाव बा संसार जाफ्लेबाय थानायाव गोनां जाफ्लेबाय थानाय जेरै माइरं जावनो थाखाय संग्रायखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो। माइरं सालिनो थाखाय जोंहा सान्द्रिखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो। बा माइ सालिनो थाखाय बेसर सिबिं सालिनो थाखायबो जोंहा औवानिनो सानदांगा बा नायनानै ओ सालिनाय जायो। बिनि अनगायैबो जेरै जोंनि बर'नि हारिमु बा दोरोङारि दामजुफोर जेरै जोङो सिफुंखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो औवा बिजौजों औवा बिजौजों। आरो लोगोसेनो जोंहा गंगोना बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। थरखाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो दानाय लुनायनि बेलायावबो जों औवाखौनो बाहायो जेरै- जेन्थेर बानायनो गनसा बानायनो आरो दाङा नाथा बानायनो सोरखि बानायनो जों गासैबो औवाखौनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि जेरै दोरोङारि हुदा ना हमनाय बि थिंबो जोंहा हौवाखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो। उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा औवाखौहाय ओ ना गुरनायनि बिथिङाव जेरै- जोङो ओ जेखाय बानायनाय जायो सेन, ख'खा बानायनाय जायो ख'बाय बानायनाय जायो बेबायदिनो जोङो औवानि बाहायनाय बेफोरखौहाय बुंनो हायो । बेजोंनो लोगोसे जोंहा जौ संनायनि बेलायावबो जायखौ जोङो जानथा होननानै बुङो जोंनिथिंजाय दा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुंनो हागौ । नाथाय जोंनिथिंजाय जानथा होननानै बुङो जायखौ जोङो जौ जौनि गेजेरावहाय सोनानै ओ होनाय जायो बिनि जोहै जोंहा जौखौहाय गोग्गो मोनसे माबायाव जोङो लाखिनो हायो बेखौ जोङो खावखां खावखां जोंहा ओ बिनि उनावहाय जोङो लोंनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोङो औवाखौ बाहायो । जेरै-
ओ मोसौ होनो थाखाय लावथि बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो मै ओ जेरैहाय हुकेन, हायखंसि, बाव खा बेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो। औवाया गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। जेरै- औवा थेरे थायो, औवा गुबै थायो आरो औवा बुरखा थायो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मा खासे औवाफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां। औवाया जाबाय गांसो हारिनि मोनसे लाइफां ओ बेहाय औवानि गेजेरजों जोंहा गुदुं नुयो आरो गान्थि ख्रि गान्थि ख्रिख्रि जोङो औवाहाय नुनो मोनो आरो औवानि बिलाइआ लावज्रिद लावज्रिद। बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' समाजावहाय औवानि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां। दा ओ नोंथांमोननि समाजाव बा नोंथांमोननि जायगायाव बा बर' हारिनि गेजेराव औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ दा औवानि बाहायनायखौथ' नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायबाय जे जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो औवानि गोनांथि जायो, नङा होमबा?
औ नोंथां।
ओ बांसिनानो जेनेबा औवाखौ ओ जोंनि ओनसोल माने गावबा गाव बागान बायदिसि ना बिदि गायनानै ओ फालांगि खालामनायखौ नुयो उवायाबो गुबुन गुबुन जादनि दोङो, नङा होमबा? जेरै बुरखा उवा, बिजलि उवा बायदिसिना गुबुन गुबुन जाथिउवा बायदिसिना गुबुन गुबुन माने आ गुबुन खामानियाव बिदि गुबुन गुबुनखौ बाहायनायखौ नुयो आरो। दा बिदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय रखम न'खरनि बायदिसिना गुबुन गुबुन आइजें एबा गुबुन गुबुन दोननो थाखायबाबो एबा न' लुनो थाखायबाबो जियानो जा मानो हिसान खुन्था बानायनो थाखायब्लाबो जोङो उवानि गोनांथि जायो । लोगोसे आरो जोङो ओ बाहायबाय थानाय गोदो समनिफायनो जेरैबायदिहाय जेखाइ, खबाय, सेन, फलं बायदिसिनाखौ उवानि फायनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोरो जोंनि मोनसे आखाइनि खामानि होननानै बुंनांगोन ओ गोदोनि समाव बांसिन बिदिनो आबै-आबौमना गावबा गावसोरो मावनो हायै समाव ए बा मावनो हानाय समावबो माने बिदिनो आखाइनि खामानि बिदिनो आखाइदोनो दाला-सानद्रै जेखाय-खबाय बायदिसिना फा ओ बानायनानै फालांगि खालामोमोन ए बा गावनि न'आवनो माने उवाजोंनो गासैखौबो मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय दानि समाव बेफोरबायदि बानायनायखौ हुदाखौ माने रोंगौब्लाबो बानायनायखौ नुवा आरो बिदिनो खायफा खानैया उम बानायनानै हाथाय बायदिसिने बा बाजार बायदिसिनायाव फाल फानो बिदि फाननायखौनो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो आ माने बिदि बायदिसिनाखौ खालामनानै जोङो फालांगि खालामनोबो हायो एबा बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ आ बेफोरबायदि खामानियाव बाहायाब्लाबो जोङो जेनेबा बोसोरसेयावनो माने खेबसेनो मोनसे राङारि आंखाल जाब्ला जोङो बेफ बेफोरबायदि औवाखौनो फाननानै ओ राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो। लोगोसेनो आ औवाया जोंनि ओनसोलनिफायनो एबा जोंनि आसामनिफायनो बायदिसिना खामानि जेरैहाय आ बा आ माने रादाब बिलाइ लोगोसेयैनो आ बिलाइनि लोगोसेनो जोंनि जा ओ लिरनाय माने फरायसालियाव लिरनाय बहि बायदिसिना बानायनायखौबो औवाजोंनो बानायनायखौनो आ नुनो मोनो आरो। बिदिनोह औवाया जोबोद मोनसे मुलाम्फा गोनां माने आ मोनसे माने गारनो हायि लोगोसे जोबोद बाहाय जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जिनिस होननानै बुंनांगोन नङा ओमबा दा बिदिनो गुबुन-गुबुन बायदिसिना आ माने नोंथाङा होननाय रखम आबाद फोथाराव मावनायावब्ला जोंनो माने उवाखौनो नांगौ उवानि माने बिजौफोरखौ बायदिसिना जेरै जिंखा बायदिसिना गायनायाव मानगायहोनो थाखाय मदद खालामो लोगोसेनो ओ बेवहाय ओ माने मैगं थाइगं खौ बोरमा मोसौवा जानो हायैबायदि बेरा बायदिसिना होयो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव आरो मुल लाम्फा गोनां मोनसे खामानियाव बाहायो जेरै जोंनिया आ बांसिनानो ओनसोलाव माने बाथौ फोरबो जायो नालाय बाथौ फोरबोनि जा बाथौनि जा बेरा हेबनाय बेखौबो जोङो औवाजों हेबनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै दाावथुब बिख आ बिदि बायदिसिना उवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो उवानि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गुबुन-गुबुन खामानिजों लोगोसे गुबुन-गुबुन आयदायाव बाहाय जायो लोगोसे जोङो उवानि जा गोरलै गाजा बेखौ जानाय मैगं महरैबो बाहायो नङा ओमबा। बेनि थाखायनो उवाया मोनसे जोंनि गारनो हायै एबा बिनिफ्रायनो जोङो बांसिन नांगौथिखिनाखौ मोनो होननानै बुंनांगोन दा आ उवानि गाजाखौ जोङो मैगं संनानैबो जायो आसार बायदिसिना बानायनानैबो दोननानै बेखौ जानायखौ नुनो मो नो आरो नोंथां बिदिनो ओ उवा गासाखौ दैज्लां बोथोराव बिदिनो मोनोब्ला गासिबो बिनि ओ गोरलै खौ दानना लाबोनानै आसार बायदिसिना बानायो लोगोसे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला खारै बायदिसिना जोंबो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथा बिदिनो जानायनि लानानै जोनोमनिफ्राय लानानै बायदिसिना खामानियाव बाहायनायनिफ्राय लानानै थैनायसि म जोंनो औवाखौ बाहायनायखौ अरायबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ औवानि बागै जोब सावरायबाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आसा खालामो आरो फिन खेम से लोगो मोनबावगोन।
लोगो मोनगोन साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन्थों।